होर
आं थांबावालासो नुदोंमोन माथो थांबावो
फैयो जामबा
दाख्लै दाख्लै नेटनि जेंनायासो जादोंमोन दां ना?
औ
नङा बेखायनो थाङाखैमोनदां
ओ आंना नेटआनो नांला फाग्लासो मा जाखोथाय न'आव ओंखायनो आं जिय'सो लानस सैलै इयारथेल नांलालै आंनो
दाननानै
औ सोलायसै बेखौनो सिमख'
ओं जायो
उम ओ माबायदि नांगोनथाय जिय'आ नायफेराखै नायनायालाय
आं मिथियालै आं बायफेरनाया ना बाहायग्राफोरनाव सोंनांगोन। मोजां नाङो नाङा ओरैजाय औ औ ओ माबाफ्राव मा होनो हरलाय जेनेबा फन हरनायफ्राव जेबो दिस्टाब जाया ना?
नङा एसे जारला जागोन नांलै बोरै जागोन जाखोथाय जोंनिथिं फाइबारबो बाहायाखै ना बेखौ बारा एसे नांनो हागौमोन आंनिया।
बै अमायाबो बाहायो ना
उम फन हरबा नांसिनोसो बिना फाग्ला नेटआ।
औ खेला आरि गेलेनायावबो मोजां जायोना।
फन हरदो रायलायलायदो। सानैजों उम।
उम उम।
इसे आलदासो बेना ओमफाय एयारटेल ना मा फन हरबा नांसिनासो।
उम दानथायबावोसो ना
उम।
आलायो
फाग्लाथार। दामफ्राबो खमलै जिअ'वा आं बेखौसो लानोसैलै।
औ।
रावबो फाइबार बाहायाखै ना आरो
बाहायनायाथ' बाहायाखै।
उम जिअ' फाइभार नङा एयारटेल गोजाजोबसै बांसिन।
औ।
है जोंनाबो एयाटेल सोलिहोनो हाला जेबो
जेव जेव जाजोबबाय ना।
उम।
मबेल मबेलबो दामि लाबाय। उम आरो बे मा होनो फन हरबा जेनेबा बेना फैसाफोर जोबबा ना
उम।
थानायाबो सानसेल' जाबाय नालाय।
जाला जिअ'खौ लानोसै नांगौबा आङो।
माबा द्रायो थाब थाब सोथारनांगौ जायो ना।
उम।
सानसेल'सो मोनो।
जारला थारलै।
नोगोद माहाजो जाखायोदां ना बे माबाफोरा जेनेबा एयारटेलनि बिगोमाफोरा। उम जाय दिहुनगिरिमोन बिसोरो।
आंनाथ' बिसिनि लाबावनोसै बाराबा बिस्निलानो फनानो थाबालै बिसिबिनि जारलाया।
होम।
जोंनावल' सलियो।
बै अनजालुमोननिथिं जायसो मोजां नाङो नामा?
नेटा जोंनिथिंबो नाङो ओमफायो फन रायलायनायावसो जारला जागोन।
अ उम।
फरजिल' ना बे बुस्थुआ। फाइभ जि नङा बिसिनेला।
होम।
ओंखायनो जारलाथार ना।
फन लायरायनायालाय जासाबोमोन माबाया ओमफाय दस्रा गान आरि नायथार नांगौ ना।
ओमफाय ए एयारथेला
उम अखमबा सिखारबावासो दे आंनाथ'।
आंनाबो बिदिनो।
माथो खामनो आं दा
नेट बाहायबानो नेटा नाङाब्रा ओरैनो फन रायलायनायल' जायो।
उम। आंहाथ लस जाबाय थायो माबाफ्रानो एमबिफोरानो बाहायनो मोनोदि
ओरैनो फाइभजि नोङो फाइभजि रिसारज सोनानै फाइभजि‌ खौ बाहायाबा जों जेबो
उम आंहाबो बिदिनो सोबाय थायो फाइभजि नि ओमफाय मोनानो जोंहा सिखारफैयानो माबायदि फाइभजि नेटखौनो नुवा फरजियानो थरसे गाहाम थरनै गाहामल सिखारो टावारानो
फाइजि ओंख्रि जाय किबिफ्रासो सिखारा।
ए आंना फाएफजि खौनो सिखार थाया।
फाएभजि फुल फुल ओंखारो नै दाबो फुल जागोन बे दाबो ए फरजि फाइभजि फुल दङ ओमफ्राय खामानि गैया बेरनो केबिआनो फरटिन फिफटिन बिदिल जायो।
होम।
एमबिफोर नामबानो जायो ओम। जेबो नाङा एमबिफ्रानो।
उम। सिखारबालाय नांगौ खोमानालै आंनाव।
आंना मा जादोंथाय इउटुब फेसबुक नेट नांलायलायबावो ओमफ्राय वाटससाबावथाय नेदानो नांला दाना मा जादोंथाय।
बे माबा बेकग्राउडआव माबा दं बे अफ खामनानै ला औ।
जानानानै दं बेहायदा
उम।
जोब वातसाब हाबबाय नोगो स्ल जायो जेबो जाला। बुजिया
ओम माबाफोर जादोंदां ओंखायनो
जानो आं आपडेटबो होवाखैना दाख्लैनो होनांगौमोन फनखौबो
उम बिदिनोलै बिदिनो माबा फैनायफोरखौ होवाबाथाय बिदिनो सुख हाबथाला होजोबो
ओम
बे गाव मबाइलनियाथ' बानायाबा बिदिनो माबाथारखायो जा फाग्लाखा
आंना सिमा फाइभ जि नङालै ओंखायनो जारला जादों
अ हबा होनो सिमाबो फाइभ जिबो खोनाया फन फनाबो फाइभजि सिमाबो फाइभ जिमोन मोजाङैखौनो
ओ ओ आंना फाइभ जि सिखारो ओमफ्राय फाइभजि बानायबाय सिखारोना सिखाराथाय
खारगोनदां बानाय नायदों होनोमबालाय बेखौनो फाइभजि
आं एयारटेल बानायलालै जिअ'सो बानायसै
दस्रा माबाब्रा बेखौ एयारटेलखौ एयारटेलखौ खालाम माबा
ओहो-ओहो फिसिनो हाया मोननै मोनथाम फाग्ला। हा हा
ओमफ्राय उनाव बिर नाङा बि गोदान बानायफिननोसै
सोलाय फिनलायगोन सोलाय फिनलायगोन
एयारटेलाव सोलायफिनजायाना जिअ'आ जिअ'आय माबायाव एयारटेल जिअ' सोलाय जायो जायो
सोलाय जायो
जायालै जिअ'आ मालाबाबो इयारटेल जाया ओमफ्राय इयारटेल हले जिअ' जायो मिथिबाय
दाननानै बेखौ नाम्बारखौ होफिनगोन आंहा खोनायाखै
जागोन खोमा औ।
दाननानै सिमखौ इयारथेलाव गोदान खुुलिफिनगोनना
जि आवबो दानना नाय
उम
खुननैनि बाराना खोन्थामनि बाराखौ मोनदां मोननैसो
मोनथिया है जायखिजाया नामबार दामा अभारद्राय जाबाय फाग्लानो
मोनसे माबाजों नाम्बारजों खोननैल' मोनोदां। जेनेबा बायसान्स मोनसे गोमाबा बेखौ दानहरनानै बेखौनो बानायफिननो हानाय मोनसे बेनिफ्राय आरो गैबावलाना खुननै गाहाम मोनोदां ना मोनोथाय मोनथिया आं मोजाङै
मोनगोनदां आं मानो मोना जानो।
सोंनाय नायजागोन
दा दामानो अभारद्राय जाबाय मिथिबाय
उम
आंहा रिसास सोनो हाथारला ओरैनो ओमफ्राय सानसेखौनो थाया इनकामिंया
उम नांगौ।
ओमफ्राय नों जि जिअ' लायोबा नोंहा हनै गोबाव थायोबा
ओम आरो एमबि सोनानै नेटबो नायजालायबावोसोन ना?
ओम आगोलनि एयारतेलाबो बिदिनो मोना।
ओम।
दाथ' गैया नों बिदि बाहायनो हाया।
ओम। डाइरेक्ट सोखाथारनांगौसो ना?
होम।
गोदान गोदान जाजबोालायब्रा।
ओंखायनो जिय'सो लासै आङो
बानायनि आं बेखौनो
आरो बिएसेनेल नांबाथ' बिसिनेल बानायखासिगौमोन नाङाना बुस्थुआ
जोंथिं नाङालै
होम
माबाफ्राव रायज्लायजागो खोमा फनाव जाबालाय
मा
बिसेनेलाबो
बिसनि फनावसो‌ जाया नेटावनो नाङो जोंनिथिं
नेटाव नाङो फनाव नाङा
ओहो
मारैयालि उल्टा
खलावसो नङा खल हरनायाव हाबफैया मालाय हरनाया जों हरनायाव सो हाबफैयो
मारै बिहा उल्था जाखो बाय
मिथिया
ओम
नेटा गोसोबायदि
उम बडाबो दंमोन नना बडायाथ' जाखाया थायाना ना जोंनिथिंजाय?
हा
जाया जोंनिथिं जोंनिथिं जाया बे सोलिया ओहो
उम
मारै जागोन जाखो।
सोलायनांगौ ओंखायनो।
आद नै दानो बिदिखा एबार फैगोन बोसोरावबो माबायदि जाबावगोनथाय।
माया
बे रिसार्जनि दामफोरानो।
ओम बाराय बावगोन।
बारायखोलांगासिनो बारायखोलांगासिनो।
ओम अफार फैबावला दाना जा फाग्ला।
टु जि निफ्रायबो फरजि फरजिनि फाइभजि एबारबा सिक्स ना ओइट? फोर जायोलाय।
बिबा बिबा बारायखागोनथ' बारायनायालाय।
थासिनायसो नंलाबे मानसिफ्रानो थैहोबसिगोनसो बे बिदि होबावानो नांगौबा।
ओहो
ओम
लासिनो बारायो लै
बिसोर माबाखौ बारायबाबो हगारजोबालै ना हगारजोबनांगौथ थैजोबगोनदां।
मानो?
हा
मानो?
हाब बे दाउफोरा रबट सिनिमानायाखै नों
औ ओंखायथ'
बेफोरखौ हगारजोबा ना इसोर होमबालाय माने उम
इफेकसनानो ओ इफेकसनानो इफोर जायोना?
ओंखायथ'
होम
ओरैनो एसे हफोरलाय मालाय खालामगासिनो आरो ओरैनो। माबाखाया बिसोर फुल हगारखायाना हाबसो माबाखायो ना ओरैजाय माबाया बे जेनेबा एयारटेला ओरै जोंनिथिंजाय मोनसे थाफैबाबो जेबो नंङा ओरै रोनि खाथानासो फैयोना‌ फाग्ला जोंना। ओंखायनो एसे माबा जायोदां जेंनाजायो।
खारिगावनो नाङोआनो
खारिगावना नांफैयाना जोंनि थिं।
उमहो ओइ बाथाबारि नामा
जिख्रुसिमखौनो फैया
उम बाथाबारिसिमलसो फैयो बै बाथाबारिनिनासो फैयो ओरै जोंनिया माइखंग्रि थिंजायना।
औ ओरै ओमफ्राय ओरै लावथि थिंजायनि एसे नांफैबायना ओरै इसि ओरै इसि हरै थांबा नांङो जाम्फै बारलांबालाय बै हा खर'थिं।
उं
होजोंनि खाथि जाफैबायना
गैयालै जोंनाव जारलाथार गोदोसोनायथार जायगायानो
उम
नेटनि थाखायनो
माबा मोनसे माबा जानांगौबाथाय बेनि थाखायनो एसे जेंना सोमजियो दा नङा
जाला नै टाइमा जाबाय माथो जोब्बाय
ए दे देरजों